औ नोंथां बुंनायसाय औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै ओंखाम जाखांनानै नोंथाङालाय
आंबो नै ओंखाम जाखांना ओरैनो दंथ'यो दा
अ माथो ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
जोंना माबासो खुमब्राजों आलु भाजा ओमफ्राय दालि गैया दिनै नोंहा नोंनालाय?
जोंना अमा बेदर आलु भाजामोन ओमफ्राय दालि ओंख्रि बिनिफ्राय आरो ओ ना लाबोदोंमोन बेखौ मैथाजों एवबाय
औ बोथोराबो जा गरम नालाय ओंखायनो बिदि बारा आइटेम खालामनाय जायासै।
औ बेबायदिनो सिम्पोलैनो जाबाय दिनै ओम बिदिनो नोंथां मोजाङानो नोंथां ओमफ्राय नोंथां नालाय? अ बिनिफ्राय बोथोरफोरा बोरै नोंथांमोननि जाय? गरमना बिदिनो अखा हानानै इसे इसे थान्दा।
बोथोरालाय अखा हायो ओमफ्राय ओय बिदिनो दसेनो गरम दसेनो थान्दा बिदिनो। दानि बोथोरा गरम जालाय थान्दा जालाय
ओम बेबायदिनो जोंनिथिंबो ग ओ थान्दा होननायानो गैथ'वा दे गरमानो जा गासिनो। अ अ-अखायानो गैखाया ओ सानदुंल'सो
औ दानि बोथोरा इदिनो नोंथां
औ नोंथां बुंनायसाय
आं नोंखौ कल हरनायनि जाहोना जाबाय आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां माबा माबा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
औ नोंथां
औ मा आयदानि सायाव बुंनायसाय नोंथां
आङो बुंनो नागिरदों दे नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय माबायदि आबाद खालामनाय जायो मा मा ओरैनो
औ औ जागोन नोंथां बिदिब्लाथ' मोजाङानो बे आयदाखौ सावरा ओ सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि जायग यावहाय माबायदि आबादखौ खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै आं मोनथियैखौ नोंथां निफ्राय मोनथिनायनि लानो हागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदि ओ जोंनि जायगानि आबाद होनदों नामा नोंथां?
औ नोंथां औ
जोंनि जायगानि आबाद होनोबाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर ओ गायनाय फुनायाथ' जाखायो जेरैबायदि
नंगौ नोंथां
दाथ' माइ गायनाय बोथोरा सफैबाय नालाय दैज्लां बोथोरा माइ ओ माइ गायनाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंहाबो न'ख खराव आलि दाननाय आलि खोनाय हाल एवनाय ओम खोथिया फुनाय बेफोरबायदि यास जागायहांबाय आरो बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय खायसे खायसे ओ बिगासे बिगानै थानायफोरा गायखांबाय बेबायदिनो खायसे आरो पास बिगाफोर थानायफोराबो गायखांबाय जेरैबायदि दानि आथिखालाव मानो होनबा ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो नालाय बेनिखायनो आथिखालाव ओ‌ गोबां सिगां गायखांनाय जायो माने नाथाय जो ओ जोंहाबो मोस सौजों एवनाय जाया ट्रेक्टर जोंनो एवनाय जायो थेवब्लाबो जोंहा गायनाया जाय ओ जायाखै आरो नों थां मानोना दा बोथोरा जोबोद खरान सानदुंल' अखाबो गैया बिनि थाखायनो जोंहा गायनाया जायाखै बेबायदिनो नोंथां ओ नों थांमोनहा माइ गायनाया बोरै सोलिगासिनो दा?
औ बिदिनो जोंनिथिंबो दा दैज्लां बोथोर बोथोरना बिदिनो माइ गायनाय जों बर' हारियाथ' गासैबो माइ आबादखौनो मावो होननानै जों गासैबो मिथिखागौ बिदिनो जोंनाबो जोंहाबो बारा हा गैया नालाय एसे दङ बेखौनो ओमफ्राय ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टर होयो आरो दाथ' बिदि मोसौ मोसौजों बारा माबा नुला एवनाय नुला दाना बिदिनो ट्रेक्टर होनाय जायो ओमफ्राय जोंना खननैना बेसे होबाय ट्रेक्टरजों होना दोनबाय ओमफ्राय दा खुथिया जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो खुथियखौ एसे राहोग्रोनाय जागोन बेनि खायसे
ओरैनो नोंथां नोंथांमोनहा मा मा माइ गायो ओरैनो?
औ जों मिथि आङो जोंहा?
औ नोंसोरहा
औ जोंहा माइ मा होननायखौ बेखौ गायो माइ मा रन्जितमफ्राय रन्जित रन्जितबो दङ ओमफ्राय आरो बे मा होनो फिथा जानाया मा होनोमोन मा माइ होनोमोन बेखौ औ माइब्रा माय बेखौ एसे गायोमोन। गाय नालाय बिदि ओंखायोबा आरो आलदा आलदा मै माबा आबाद मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय बेबादिनो जेरै बेबायादिनो दा दैज्लां बोथोरावहाय मोननाय भिन्दि सबाय बिमा आरो जोगोनार लाव फान्थाव बानलु बेफोरखौ आबाद खालामनाय जायो। आबादजों लोगोसे बेफोरखौ जोंनि बेवहाय ओनसोलावहाय बेबादिनो आरो मा होनो बेनि अनगायैबो जोंनिथिं गोबां बेबादिनो बर' न'खरफोरा जिउ खुंनानै जानायखौ नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि आबाद फिसा फिसा खालाम आरो बेनि अनायैबो जोंनि ओनसोलावहाय मा होनो थालिर बागान आरो आबादनि गोबां माबा खालामनाय जायो आरो आबाद। बेबादि थालिरनिबो लाबारनिबो नोंथांमोननि ओनस़लावहाय आरो बे मा म माइनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ गिबियावनो माइखौ सावरायग्रोनाया मोजां जागोन नामा नोंथां? माइ आबाद मावनायावथ' जोंनि जाय बिदिनो रन्जित बासमुति बेफोरबायदि माइखौ गायनाय जायो बिनि बेफोरजों लोगोसे आथिखालाव गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारदों जेरैबायदि टाइगार बाहादुर बायदि बायदि माइफोरखौ खोनानो मोननाय जायो बेबायदिनो गोसोम माइ बो खायफा खायफा न'खराहाय गायो बेबायदिनो आरो जोंनि गामियावहाय न'खरफ्रोमखौबो बै मायब्रा आरो मोननैखौ गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि गामियावहाय रनजित बाय बासमुथि आरो बायदि उम ओ माइब्रा जोसा बेफोरखौ गायनायजों लोगोसे आथिखालाव बाहादुरफोरा बांसिन गायजानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बाहादुर माइसा फ ओंख्रि बेफोरथ' एसे गोमालांजोबनो हमबाय। बेबायदिनो आरो माइनि अनगायै होननानै बुङोबाथ' ओ बानलु गायो बेबायदिनो ओ गोरान खेथि हिसाबै बानलु गायो बानलुफोरजों लोगोसे बेयाव ओ खायसे खायसे ओ दाथ' मुला लाइ बेफोरखौ फोनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो मुलाफोरखौ फैयो। बेबायदिनो गो ओ गोबां गो ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय गोम मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै लाय लानाय जायो आरो गाव जानो। गावनि न'खराव जानो। आरो बेजोंनो लोगोसे रांखान्थि न'खराव उम बा ओ न'खराव न'खराव एसे हेफाजाब मोननाय बायदियै फाननो हानाय बायदि उम मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावहाय गोरान अ आरो मोनसे ओ खोथा बेबायदिनो दुब्लिनि आलिफोरावहाय सबायफोरखौ गाय ओ फो गायलांनाय बेफोरबायदिबो जोंनि गामियाव खालामनाय जायो आरो नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगायाव सबाइखौहाय बोरै फोनाय जायो? जेरैबायदि ओ जेरैबायदि ओम दुब्लिफोरावबो फोनाय जायो। खायसे बारि हा बेफोरबायदियावबो खोनाय जायो बेफोरजों लोगोसे -नो दुब्लि आलियाव खोनायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायावहाय मानो होमबा उम। उहुम। मानो होनबा ओ दुब्लिफोरखौ माइ गायनानै बिनि आलि आलियावहाय बै सबाइखौ होलाङो आरो नोंथांमोननियावहाय बोरै
ए जोंनिथिं बिदि दुब्लिनि आलियाव बिदि खोनाय आं होनाय नुफेराखै। जोंना बे बेनो। बारियावहाय बिदिनो फुनाय जायो आरो खौ। बारियावसो जायगा दिहुननानै एसे बिदि दुब्लियावहाय बिद सारनाय जाया।
औ नोंथांमोना ओरैनो नो नोंथांमोना ओरैनो गोरान खिथ -थि हिसाबै मा माखौ खालामनाय जा खालामो आथिखालाव।
मैगंनि जा बेलायाव ना?
औ नोंथां औ।
अ बिदिनो बानलु दाथ' दैज्लां बोथोराव बानल
औ।
सबायबिमा आरो फिन्दि। आरो माबा बै मा होनो थाइबें औ। बेफोरनो ओमफ्राय आरो जोगोनार। दा जोगोनार दङ ओमफ्राय लाव लाव। बेफोरखौ मावनाय जायो ओमफ्राय जायोबो ओमफ्राय जोंनिथिं।
औ बे बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय बुस बुरजा बुरजा बिगा हिसाबै गायोना ओरैनो नख'राव आन्था जानो?
बिदिनो न'खराव न'खराव ओमफ्राय फाननोबो फायो ओमफ्राय न'खरावनो। गामियाव फानो आरो ओमफ्राय।
औ गामियाव माने माने गामियावनो बाजार जायो ना? ओरैनो सकफोरावहाय अ औ। माने गाम-गामिनिफोरा बायनानै लांफैयो आरो औ औ उम।
अर्गानिक नालाय ओंखायनो बिदिनो गामिनिखौनो गामियाव फाननाय जायो।
अब्ला नोंथांमोननि गामियाव ओ गुबुन न'खरफोराहाय गोरान खेथि खालामा नामा?
खालामो खालामनाया नोंथां फ्राय बिदिनो सोरनाबा खायफाना जायो खायफाना जाया इदि थायोना औ बिदि बादि।
नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदिनो गो ओ गोरान खेथि खालामनायावहाय ओ ओ मुलिफोर बाह बाहायो नामा?
मुलिखौथ' बिदि बाहायनाय जाया जोङो न'खरावनो बै मुसौनि हासारखौ बांसिन बाहायनाय जायो
औ
बे आबाद मावनायफ्राव गोरानाव बांसिन आलदा निफ्राय होनाय जाया आरो
औ नोंथां। खोनानो मोननाय बायदिबाथ' आथिखालावहाय रासायनारि हासारफोरखौ बाहायाब्ला मैगं थाइ थंफोरा जानो नागिरा होननाय खोनायो ना नों नोंथांमोना माबोरैहाय मैगं थाइगंखौ लाखियो
जोंनि ओनसोलावहाय माबादि लाखियो होनोबाथाय जोङो बेबादिनो मैगंखौ फुनानैहाय जोङो बेवहाय मा होनो बांद्रायथ' बिदि माबा होनाय जाय जोंहा रासनारि जोंना बिदिनो मोसौनि हासारखौनो बांसिन होनाय जायो बेबायदिनो जोंना नलगारि ओम।
ओ
जोंनालाय माबा एम्फौ जानायालाय जाया ओमफ्राययाव बेबादिनो आरो ओमफ्राय आलदा बिदि होनाय जाया
औ खायसे खायसेथ' ओरै ओै बेबायदिनो ओ जोंनि जायगायावहायाय खाय ओ गोबां ओम गोबां ओम सा सारिबा पास बिगा बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ।
गाव जाना आन्थाखौ खावसे एक्सट्रा गायना दोननानैहाय फाननोखौ सोनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालाव बेबायदिनो बेबायदिनो गोबोरखिफोरखौ खौबो बाहायनायजों लोगोसे इउरिया बायदि बायदि हासार फसाफोरखौहाय बाहायफायो आरो नोंथां
औ
उम बेबायदिनो बेबायदिनो नों नोंथांमोननि जायगानि सोमोन्दै नोंथांमोननि जायगानि आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथिनानै मोननाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
थेंक इउ नोंथां
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
दे नोंथां
औ दे